खोनादों ना नोंथाङा? औ खोनादों ना? औ। नोंथांनो ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हासि जासि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
बो गाहाम हामलायनायखो जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांखौ आं ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ ओ माबा माइ आबाद मावनायनि बागै ओ सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां अ नोंथां सम दङ' ना ओ अ ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन ना? ओ जोङो दैज्लां बो मा मा आबाद मावो?
औ बुंनो हागोन नोंथां। ओ दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो जेनेबा मैगं थाइगंनि आबाद बुंब्लाथ' दा जेनेबा बिदिनो दैज्लांनि लावबो गायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जिंखा लेस्रा पटल बिदिनो भिन्दि बेफोरखौ गायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव आरो ओ दाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ जोंनिया दैज्लाङावथ' माइ गायो नङा होमबा नोंथां।
औ
बिदिनो माइखौ जेनेबा जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेनेबा जों मेंसेङावबो गाय गायनाय नुनो मोनो नोंथां। ओ जेनेबा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दैज्लाङाव गायनाया जाया मेसेंआव गायनाया जायो। जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि मसे जानायखौ नुनो मोना बारा बेखायनो दैज्लाङावसो गायो नङाबा नोंथां?
औ नंगौ
औ माइ आबादखौ माबायदि माव होनोब्ला आं ओ बुंनो थाङोदि जेनेबा गिबियावनो जोंनो बे माइ जेनेबा गुबुन माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ बे जोङो । ओ मा जेनेबा माइ जेनेबा खोथियाफोरनि थाखाय जों माइलिखौ सोमना दोनो हाखरफोराव। हाखर एबा दंग'फोराव बिदिनो ओ सोमखांनानै । जेनेबा सानसे हरसे एबा हरनै सोमखांना दोननानै जों बोखांनानै बेखौ जोङो जेनेबा बिदिनो जेब्ला ओ बेखौ ओ फोनो थाखाय जेनेबा दुब्लि एबा फोथारखौ हेवग्रोना लानांगौ नङा होमबा नोंथां? औ दानिया बांसिनानो उम गोदोनि बायदि जेनेबा ओ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो थांला। बेनिखायनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौनो नुनो थाङो बांसिन। ओ बिब्दिनो बे दुब्लि एबा फोथार एवखांनायनि उनाव जों जा बे ओ खोथिया फोनो थाखाय माइलिखौ जोङो जेनेबा सारस- सारसो फोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
अ नंगौ।
औ जेब्ला बे फोखांनायनि उनाव ओ बेयाव जेनेबा बियो बिदिनो दानसे ओ दानसे बबा लायो बहाबा लाया बिदिनो ओ रजबनो थाखाय एसे गोबाव लायो। बे जेब्ला खोथिया रजबो बियो जौबोला जोङो, बे खोथियाखौ जों फुनानै ओम दुब्लि एबा फोथारखौ एवग्रोनना लानानै जों बेयाव माइ गायो आरो नोंथां। जियाबा माइ गाय थाखायथ' जोङो बे आगोलनि जा आलि बेखौ जोङो जेनेबा गोथ गोजान गोजान जेनेबा जों होफिनो आरो आलिखौ जाहाथे आलिफोरा गोजौयै थानानै जेन'बा दैफोरा माइयाव जेनबा माइ गायनायाव दैफोरा रोखोमैनो थाबाय थायो। जेनबा माइफोरा मोजाङै जेनबा बोलो मोनो जेनबा ओ माइफोरा थांना थानो थाखाय बोलो मोनो। थिग बायदि बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ, माइखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनेबा गुबुन गुबुननि मुंनि गायनायखौ आं ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेनेबा बेबायदिनो माइफोरनि मुंफोर बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो अनजित ओ रनजित, अनजना बिबदिनो जेनेबा बंग बुन्दु बिदि आरो माइब्राबो गायो जों माइब्राखौ जों एसे खम बिबांनि गायो आरो नोंथां। मानोना माइब्रा खौ जोङो बे मागो एबा दमासियाव फिथा सौराय जानो थाखाय जों गायनाय जायो आरो नोंथां न'आवनो खम बिबांनि। बिदिनो ओम माइब्राफोरखौ जों जेनबा बे मागो एबा बैसागोआव जों जौ सौनो ओ जौ थाखाय ओ जौ संनो थाखायबो जोङो बाहायो आरो नोंथां माइब्रानि माइ औ।
नंगौ।
औ नोंथांनि ओ गामि एबा ओ ओनसोलाव जेनबा मोसौजोंनो हालौनायखौ नोंथाङा नुनोथांदों ना? ना टेकतरजों एवनायखौ नोंथां मोननि ओनसोल एबा गामियाव सोलिबोदों नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बे हाथाव मोसौजों हालेवनायखौ जोङो साफा सानैखौल' जोङो नुनो मोननाय जादों। अ बांसिनानो आथिखालाव टेकतरजों मा होना बुङोब्ला ओ गोबां गोबां सु ओ गोबां सुबङानो गोबां गोबां हा लानानै। ओ आबाद मावनायखौ जों आथि सोलाव नुनो मोन्दों नालाय मोसौदोंथ' एमान ओ बुरजा बुरजा हाब फोरखौ खानसेबा खाननैयाव एवखांनो हाया नालाय बिनिखायनो टेक फोरजोंनो एवनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। आरो मानो ओ टेकथर जों होवो। होना बुङो थाङोब्लाथाय ओ आथिखालाव गोबां सुबुंनावनो न'खर न'खर मोसौ हालि गैला नङा ओमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
टेकटर जों हालेवनायखौ नुनो मोनबोदों आरो। ओ गोदो गोदायहाय बिदिनो मोसौजों हालेवनाय हाया जोबोद मोजां जायोमोन आरो। मानो होना थाङोब्ला ओ बे मोसौजों हालेवनायजों लोगोसेनो जोङो मैबो होफायोमोन नालाय। बिनिखायनो हाया मोज जाङैनो मोनफायोमोन आरो। आरो गायनोबो जोङो जोबोद मोज जां मोनोमोन आरो बिनिखायनो ओ आथिखालावथ' दा टेक टरजों हेवनाया बिदिनो हाग्राबो नुजाना थायो। बबा खना खनला हा जों आ हाब्रुबो मोननाय जाया गायनायाव जोबोद ख
माने माने गोदोनिजों दानिजों जोबोद फाराग आरो नङा होमबा नोंथां।
फाराग जाबाय आरो माइ ग'साफोराबो बारायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोना बि दिनो माइफोरा बहाबा जायो। बहाबा जाया आरो गोदो गोदायहाय गोबां माइ जानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन। मानो होनना थङोब्ला बे हाया जोबोद मोजाङैनो मोनो नालाय हाजों मोननाय एबा गोथां हायाव गायनाया जोबोद फाराग दङो बिदिनो माइ फिथाइफोरखौबो जो गोब गोबां मोनोमोन आरो गोदो गोदायहाय। ओ नोंथांनि बादिब्ला ओ टेक्टरजों हालेवनाया साबसिन जायोना मोसौजों हालेवनाया साबसिन जायो
औ आं जेनेबा बुंनो थाङोब्ला मोसौजों हालेवनायानो बांसिन मोजां जायो जेनेबा बे टेक्टर जों हाल एवनायफोरा जेनेबा इदिनो आलि जिं जिंफोराव जेनेबा टेक्टरनि फालफोरखौ जों नांनायखोनो नुवा माने हाफोरा जों जेनेबा माइ गायबोला जेनेबा जेनेबा हाब्रुआनो जाया आरो नोंथां जेनेबा गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनाया जेरै मोजां बिबदि जाया आरो नोंथां
औ
औ ओ नोंथां ओ जेन'बा माइखौ हाखांनानै जेन'बा जों बिदि मारा नायो नालाय नोंथां बिदि मारा नानायाव नोंथाङा आगोलनि बायदि मोसौजोंनो नानायखौ नुबो ओ दाबो दोङो नामा बिदि नेमखान्थिया
आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो मोसौजों नानायखौ जों नुनो मोनला बिदिनो ओ बिदिनो गोदान-गोदान इदिनो टेक्टर ओंखारबाय नालाय फोरजोंनो जों आथिखालाव नानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदि नानायाबो जोबोद माबा खहाय सो होदो जोंखो बिदिनो खस्थ'बो गैया बिदिनो हुकेनजोंबो जों एरनाङा मोसौखौबो जों होबाय थानाङा नङाबा जों गोदो गोदायहाय मोसौजों नायोब्लाथाय बिदिनो गिनोबो नांगौमोन ओ एरना होबाय थानाङोमोन मोसौखौबो होयै होयै नाबाय थानां गौमोन। आथिखालाव जोबोद मोजां जाबाय आरो औ बिदिनो टेक्टरजों टेक्टराव सोना होबानो मिहि जिगाबा एक्सट्रा थाङो आरो ओ माइया माबा माइआ एक्सट्रा गबयो आरो बिदिनो मोजां जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां। बिबदिनो जेनेबा दानि सुबुंफोराथ ओ जेनेबा गासैबो थाब जानायखौसो नागिरो नङा होमबा नों थां समनि आंखाल बायदि जाजोबबाय बिनिखायनो जेनेबा ओ मोसौजों जेनेबा नायालासेनो जों दानिया बै मिसिनजोंनो बां सिन नायो आरो नोंथां। बियो बुंनो थाङोब्ला जों बे नाहांनाय ओ जेनेबा ओ जिगाबफोरखौ जेनेबा मोसौआ जेनेबा जाया आरो बारा। आं नुनो मोनबोदों जेनेबा बे जा ओ ओ ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों माबानायफोरखौ जेनेबा मिसिननि जेनेबा थावफोरखौ बिसोर बो जेनेबा मोनामनाय मोनो जानो हागौ नोंथां।
जोङो जा ओ जेनेबा बे मारा नानाय जेनबा बे जिगाबफोरखौ बांसिननो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो जों आबाद मावनायफोरावबो आं मैगं थाइगंफोरावबो होनाय नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेफोर जिगाबफोरखौ।
अ अ बिदिनो अ
आरो बिदिनो बै मैखुन बानायनायफोरावबो बे जिगाबनि गोनांथि जायो आरो नोंथां।
औ
औ जिगाबाबो जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां? बिनो जा खमा रुनायावनो जागोबां ओ मो माबा होयो आरो सहाय होयो आरो जिगाबफोराबो
औ जों बेखौ फाननो फाननबो रां खामायनो हायो
औ
आलु गायनायफोरावबो बिदिनो गोबां बाहाय जायो आरो नै आबाद मावनायफोराव ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ दैज्लां बोथोर जेन'बा माइ साइ हाखांनानै मा मा फोनाय जायो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जेबा दैज्लांफोरा जोबखांनायनि उनाव जों बिदिनो बेसरफोर फोनायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां बेसर हर होनायखौ नुनो मोन नुनो मोनो आरो आलु गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनस याव बिब्दिनो माइ गाय औ माइ गाखांनायनि उनाव बिदिनो मायब ओ उफ्रा आबादफोर मावो नामा नोंथां
ओ गोबां जा किति मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों
औ
थाङोब्ला बिदिनो लावनि आबाद थास'नि आबाद पटलनि जिंखानि जोगोनार नि फिन्दिनियो जानि बिदिनो गोबां आबाद दं बेफोरखौ जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव जेनबा माइखौ गुबुननिफ्राय जेनबा गायनो ओ मानसिफोर लाबोना न'निफोरा नो गायो नोंथां? हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ औ आब' बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय ओ नों थांजों गोबां आबादनि सायाव गोबां आबादनि सायाव मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नसै।